औ नोंथां औ खोनादों दे।
अ खोनादों। ओ माखासे जोंना बाथ्रा सावरायनो थाखाय आं नोंनाव हरनाय जालायबाय ओ जोंहा अ मिथिंगानि सोमोन्दै जों सावरायगोन। जोङो मिथिंगायाव माबायदि महर थायो बा जोङो मिथिंगानि महरखौ नुयोब्ला जोङो माबायदि जायो। जों मिथिंगा होनोब्ला गासैबो थायो बेहाय ओ बिफां-लाइफां जेब्ला जोङो हाजो खाथिफोराव जों बेरायहैयो जेब्ला दैमा दैसा स्राय -स्राय बोहैयो बोहैयोब्लाथाय जोङो नुयोब्लाथाय जों गोजोननाय मोनो। जों जेब्ला मोनसे गोजान जायगायाव जों बेरायहैयोब्लाथाय जोङो गोबां मानसिफोरखौ जों लो- गो मोनो बा जोङो सोमखोर बिफां-लाइफां नुयो ब्लाथाय जोङो गोजान जायगायाव माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो बा जोंनि गोसो सिङाव माबाफोर दुखु दाहा थायोब्लाबो माने बिफां लाइफां बिदिनो दै बोहैनाय बिदिनो सुबुंफोरखौ लोगो मोनोबा गोजान-गोजान फोरनिखौ लोगो मोनोबा- थाय जों गोजोननाय मोनो आरो। मिथिंगा बुंब्ला नोंथाङा फोरमायना हागोन नामा मा मा गोलैयो बेयाव बिदिनो नोंनि जि सानो बे खौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथाङा होनलांनाय बादिनो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोंना बे समायना संसारखौनो जोङो मिथिंगा होननानै बुंनांगोन ओ जे-जेरै नोंथाङा बुंलांदों बिफां-लाइफां, दैमा जिरि-जिरि गासैबो नोंथाङा मख'नाय बायदिनो आंबो बेखौनो सानो।
औ नंगौ नोंथां। जों मिथिंगानि अनगा- यैबो माखासे जोङो फरायनायनि सोमोन्दैबो जों रायलायनो हायो जों माखासे मिथिंगाखौ जोङो मिथिंगानि माखासे समायना थासारिफोरखौ जों नुयोब्ला खोब गोजोननाय मोनो माखासे जोङो उन्दै समाव जोङो मिथिंगानि फराफोराव जों फरायनो मोनदों, लेखाफोराव जों फरायनो मोनदों जेब्ला मिथिंगाया सोमखोर समायना जायो माखासे थासारिफोराबो मोजां जायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आं बिदिनो माखासे समाव बिदिनो गोबाव समाव फरा बिजाबफोराव बिदिनो बायदि बायदि माबा मिथिंगानि सोमोन्दै आं फरायनोबो मोनबोदों माखासे मिथिंगाया मिथिंगाखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय जोङो बिफां-लाइफां गायनांगोन। बिफां लाइफां गायाब्लाथाय जोंनि सोमखोर मिथिंगा मिथिंगायारिफ्रा मोजां समायना जानाय नङा, थासारिफोराबो गाज्रि जागोन, बिदिनो आरो बायदि बायदि। आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नोंनि गोसोआवफोर माबाफोर सानना दंबावो नामा नोंथां बेखौ बिनि सायाव बुंबावनो?
औ औ बेनो जोङो फरायनानै जेनेबा जायखौ जोङो मेगनजों नुवाखै बेखौ जोङो फरायनानै मोनदांनो हायो। जोङो नुयो नुयो जायगाखौबो जोङो माने फ बिजाबाव फरायनानै जोङो नुहुरनाय बायदि मोनो आरो
औ नंगौ
औ दायो नै जोंनाव जोबोद समायना जानानै दङ बारसिउ सिउ बारदों अखा हानो थाखाय सोमखोर खोमसिहां महर साग्लोबदों जोमैया बेफोरनो माने मोनसे मोनसे समायना मिथिंगानि महर होननानै बुंजायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंसोरनि बायदिनो जोंनियावबो नै एखे थासारियानो दङ सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरै अखा हायां हायां बा सान्दुं एसे दुंनाय बार हाबो गरम नङा एसे बारबो नांदों बेफोरनो मिथिंगायानि महर सोमखोर महर आरो आं बे नो सानो दहाय फुङावहाय अखा हादोंमोन ना नाथाय दा अखा हारायाखै दा सान्दुं एसे एसे दुंगासि ओमफाय अखा हायां हायां जादों आरो। आङो बेखौनो सानगोन माने बिनो सों फोर समायना मिथिंगा
औ नंगौ नंगौ बेनो
नोंथाङा बिजाब फरायनायाव माखासे गियान बाथ्राखौथ' मोनखांबाय मोनजोब्बाय बै बिजाबनि फारसे नोंथाङा मा मा बुंनो सानगोन जों बिजाब फरायब्ला मा मा जानो हायो जों सासे बिजाब फरायनायनि थाखाय जोंनाव मा मा गियानखौ जों बुथुमनो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे बिदिनो
औ औ बिजाबखौथ' जोङो माबा मोनसे ओ साख्रि मावनो बा माबा मोनसे ओ थांखि लानानै जोङो बेखौल' बेनिल' थाखाय जोङो बिजाबखौ फराया आरोना। माने जोङो बिजाबखौ ओ जिखुनु नों रोङिखौ रोंनो थाखाय बा माबा मोनसे नुयिखौ नुहोनो बुजिहोनो थाखायबो बिजाबखौ फरायनाय जायो जोङो साख्रि मावनो थाखायल' बा माबा मोनसे थांखि बेफोरखौ होसोनो थाखायल' बिज बिजाबखौ फरायनाय जाया बेफोरनो आरो। आरो नोंथाङा माबायदिखौ मिथिनो लुबैदों?
नोंगौ नों थाङा था-थारखौनो बुंदों आंनिफ्रायबो बेखौनो बुंगोन आं नोंथां माने जोङो बिजाबखौ माने साख्रिनि थाखायल' जोङो फरायनाय जाया नोंगौ जोङो माखासे बिजाबाव जों गोबां गियान मोननो हायो जेरै आबाद मावनोबो थाखा जों बिजाब फरायनांगोन जोङो बिनिफ्राय आबादनि मावनाय समाव जों मा होनो फरायना लायोबा जोङो मा माबे मुलिखौ जोङो बेसेबां होनांगोन। मा मुलिखौ बे एम्फौ जानायाव होनांग थांगोन माबायदिखौ होयोब्लाथाय एम्फौ जानाया खारगोन। बेफोरनि माखासेखौ जोङो फरायनो हायोब्ला फरायनानै बुजियोब्ला जोङो बेफोरनि मुलि जानाय बा ओ एम्फौ जानाय मु माने आबादाव बेखौ जोङो थाबैनो फोसाबनो हागोन बा एम्फौनि एम्फौ जानाय मा होनो आबाद खौ जोङो बोस्रांनो हागोन आरो। बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जुदि जोङो बिजाबखौ जोङो फरायना लायाब्लाथाय जों माखासे मिथिनो गोनां माखासे मुलुग दरबाराव मा जायो बा मा सोलिगासिनो दं जुदि जोङो बैफोरखौ जोङो मिथि मिथिनो हायो आरो जों फरायो बाथाय बिजाबनि गेजेरजों। बिजाबा जों बिजाबा औ नंगौ बिजाबा जोंखौ माने जोंनि माने गोहोखौबो बांहोयो जोङो जि माब मोनसे बुंनोसा सानोब्ला जोङो जुदि जों बिजाबखौ फरायनानै एसे लाब अब्लानो जों बिनिफ्राय माखासे गियानखौ बुथुमनो हागोन जोङो बिनि इ सोंथिफोरखौ जोङो जुदि फरायनानै लायोब्लाा बेयाय सेप्टाराव मा दं बिनि सेप्टारखौ जों फरायनानै बुजिनानै लायोब्ला नाथाय जोङो माखासे गियानफोरखौ बिनि हाय मिथिनानै जोङो बिनि सायाव जोङो बुंथि नो हागोन बा बिनिफ्राय जोङो लिरनो हागोन जुदि जोङो बिजाब फरायालासिनो जोङो रोङाब्लाथाय जोङो माखासे मिथिनो गोनां मा माखासे मा होनो इगजाम बा बेफोरखौ जोङो माखासे एगजामफोर लिरनो मोननाय नङा आरो। जों जुदि बिजाब फरायलासिनो थायोब्लाथाय जुदि जों रोङाब्लाथाय माखासे सोर सरकारनि एगजाम माखासे बायदि बायदि जबफोरनि सायाव जोङो फरायना फरायालासिनो थायोब्ला नाथाय जोङो मिथिनो मोननाय नङा बा लिरनो मोननाय नङा। आंनिब्ला ओरै बिदि आरो जोङो जुदि जोङो बिजाबनि थाखाय जोङो माखासे ओ बिजाबबो बायनांगौ जायो आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर फरायसाफोर बा गुन सोलोंथाइ लाग्रा फरायसाफोर दंसै। नाथाय बेखौ बिजाबफोरखौ जोङो बांसिनै बायनांगौ जायो गोबां बेसेन गोसा लायो जुदि बिजाबखौ बायाबाबो जों माखासे ओ जोङो
मोननो हायो आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजों दा बांसिनै आथिखालाव अनलाइनजों गोबां फरायसाफोरा फरायनानै गावबा गाव खाबु लागासिनो दङ सोरबा डाक्टर इन्जिनियार निट नि बायदि बायदि आनजादफोराव आबुङै फास जानाय नुनो मोनो जोङो जि जुदि जोङो बिजाब फरायनानै जों जुदि सासे ओ जा फुंसार जानोब्ला जोङो माखासे बिजाब फरायनानैसो जों जाफुंजार जानो हायो जुदि जोङो बिजाब फरायनानै जुदि जों सास से सुबुङा जाफुंसार जादोंबा जादोंब्लाबो माखासे समाव गोबाङै जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जुदि जों बिजाबाव माखासे गियान थाबाय बिजाबनि फारसे जों रोंबाय अब्लाना जोंना गासैखौबो रोंजोबनायाव माने थायोबा गिनांगौ गैया जायो जुदि जोंना माबा समाव जुदि सासे ओ मा होनो फरायनाय गैयि बा फरायनायनि फारसे जेबो रोङा अब्ला आबादारि जायोब्लाबो माखासे बेयो सोरनावबा सोंनो गोनां जायो मुलिखौ बेफोरखौ माबायदि होनांगोन होननानै बा बि बिनि थाखाय जोङो मााबायदि मुलिखौ होनांगोन बेफोरखौ माने गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानो गोनां जायो आरो जुदि गावनो जुदि सासे मोजां सोलोंथाइ गोनांखाबा बेखौ सोरनावबा एसे सोंनानै गावनो माखासे इउटुब बा माखासे सोरनिबायबा सोंनानै बेखौ बुजिनानै गावनो गाव हारसिं होनो हायो होननानै आङो सानो आरो। फरायनायनि गेजेरजों बिदिनो माखासे गियान बुथुमनो हायो होननानै आं सानो नोंथाङा मा बुंबावगोन बेनि सायाव आरो।
ओ नंगौ ओ जाय आबादारिबाबो बिजाबखौ फरायनांगौ बा आ आबादारि नङाबाबो नआव माबा जिरायनानै थानायबाबो आजिखालि माने नोङो अ आ बा गारांअ गाराङा बेखौ रोङाबा माने मानसियानो नङा होननानै सानजायो आ रो दानि जुगावथ' आरो मबाइलनि जुग मबाइलावबोथ फरायनो रोङाबा मबाइलबो थुनो रोङा नङा।
औ औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो आरो जोङो ओ बिजाब फरायनानै ओ हिस्टरिकेल माखासे हिस्टरिफोरखौबो जोङो गोदोहाय जेखौ जोङो नुबोआखै बा जि जानानै थांदोंमोन गोदो जोंनि आजौ आजैनि समाव बेफोरखौ जोङो फरायनानै दायो मोनथिनो हायो हिस्टरिफोरखौ।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ हिस्टरिनि बागै नोंथाङा माबा मिथियो नामा एसे फोरमायनो हागोन।
औ नंगौ नोंथां माने जों गोदो जि जानानै थांनाय जेब्ला जोंना गोदोनि समाव जोङो सोरनि आथिं सिङाव दङ होनोब्ला जोङो जों मिथिखागौ जोङो इखौ म जोङो गुबुननि आथिं सिङावसो दङोममोन। नाथाय जोङो बेसेबांबा माय थायाव जोङो बि बिथांमोननिफ्राय उदांस्रि जानानै जों दासिम माने जोङो दा मोजाङै दङ आरो आं बिजाब
औ माने मोनसे उदां हारि होननानै बुंजासै आरो जोङो दायो।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ।
आरो आरो बिजाब औ औ नोंथां माने जोङो आरो बिजाब फरायनानै जों गोदो माबायदि माबायदि थासारिमोन बै स समाव जोङो माबायदि रायजो खुंबोदोंमोन बै समाव जोंनि थासारि फोरा बोरैमोन बेखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों जों फरायना मोनबोदों बा जोङो हिस्टरि बा जारिमिनाव जोङो जारिमिन बिजाबाव बैफोरखौ मोनफा मोनफा जों फरायनायाव बेफोरखौ मोनबोदों। गोदोनि समाव लायनो जोंनिया मा होनो मैहुर खालामनासो सुबुंफोरा रा-माबा जायोमोन बैफोरखौ जोङो फरा बिजाब बा जोंनि फरायनायनि गेजेरजों गियानखौ जों मोनबोदों बा जोंनि गोसोआव दं आरो जों फरायनो मोनबोनायखाय। बिदिनो जोङो हिस्टरियाव माखासे गोबां जों बुंजोबनो हाला होमबाबो जों माखासे हिस्टरियाव जों मोनबोदों माखासे गियानफोरखौ। बेफोरखौनो जों फरायना मोन बोदों। अब्ला जोङो दिनैथ' गोबां मा माखासे गोनां बाथ्राखौ सावरायनानै जों मिथिबाय नों नोंथाङाबो मिथिहोबाय आंनो आंबो नोंथांनो मिथिहोबाय सावरायनो मोनना नोंथांखौ आङो गोजोननाय मोनबाय आरो फिन नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा फारिबाय गोजोन थां।
औ दे गोजोन्थों।